औ नोंथां खोनादों ना?
हेलौ
खोनाबाना नोंथां
औ नोंथां नोंथां खोनाबाय दे नोंथां।
औ ओ नोंथांनि खबरा बोरै
खबर अ' नोंथां खबराथ' बांद्राय मोजांबो न नङा बांद्राय गाज्रिबो नङा आंना गेजेरावनो दं खबरा। उम ओमफ्राय आङो। औ दहैयो। बेलासि समाव बेलासि माने अ बेलासि बुंजायो मोनाबिलि समाव आरो। ओरै इसे फिल्डआव ओंखारलांदोंमोन आङो फिल्डआव ओरैनो। दान्दिसे सम फुटबलफोर गेलेबाय ओमफाय ओरैनो ओ आरो खार खारबायबो एफा एनै खारबायबो ओम देहानि थाखायबो नोंथांनालाय माबोरै खबरफ्रा
आंनियाबो इदिनो गेजेरावनो नोंथां। ओ दानि आङो ओ बेलासि देयाव ओ खारना फैबाय फिल्डआव आं माने दा आसाम पुलिसनि थाखाय एसे ओ थागथियारि खालामामगासिनो। दं आरो नै ओ दाख्लिबावैसो औ नै दाख्लि बावैसो आं एप्लाइ खालामनाय ओ बेयाव आङो बि टि सि निबो फरेस्नि फैना दं। बि नालाय आं बिनि थाखायनो एसे माबागासिनो दङ माने ओ प्रेक्टिस बानायगासिनो दं आरो ओमफ्राय आङो औ ओमफाय। ओ न'आव फैखांना साहा लोंखांनानै नै दा आङो ओरैनो ओ बार जागासिनो दं माने लामायाव। अब्ला नोंथां ओ जोङो टपिकखौ ओ बर'नि ओ कालसारनि बागै रायलायनि नामा। द ओरैनो इसे।
इसे ना बर'नि हारिमु।
औ नोंथाङा बर'नि ओ हारिमु एबा कालसार होनोब्ला। मा बुजियो एसे ओरैनो ओ एक्सप्लेन बानायना होबानो जाबाय एसे।
बर'नि कालचार बा हारिमु होनना बुङोब्लाथ' नोंथां। फंसे रावआव बुंनानै फोजोबनो हानाया एसे गोब्राब आरो। बर'नि हारिमु होनना बुङो मानोना जोंनि हारिमुवा। मोनसे मोन जोंनि हारिमु माने गासिबो। बो हारिनि थारमाने हारिमु होनना बुङोब्ला मोनसे हारिनि आयना आरो हारिमुवा। आयना बायदि माने हारि। मुं मोनसे गो हारिमु गैयाब्ला मोनसे हारिया हारि हिसाबै। सिनायथि। मोननो एसे गोब्राब जायो ओम ओम हारिमु नांथारगोन आरो हारिमुवआव। थागोन गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय। मोसानाय मुसुरनायफोर बेफोरो गासिबो हारिमुनिनो मोन। मोनफा मोनफा बाहागो नोंथां।
जोंथ' ओ जोंथ' दा ओ जोङो बर'। नालाय अब्ला आं बर'खौनो एसे सोंनि नोंनियाव। ओ बर'आव ओ दि जोङो बैसागु मोनसे। ओ जोङो ओ फोरबोखौ ओ फालियो। जेब्ला ओ फेब्रुवारिनि ओ ओ। ओ नै ओ फरटिन ओ फरटुेलभ
एसे ओ दिमाबानो जाबाय। नोंथाङा एसे एक्सप्लेन बानायना होबानो जाबाय जालालै स अ आ औ नोंथां
बैसागुनि बागै एसे एक्सप्लेन खालामनो थिनदों नामा नोंथाङा
औ
अ बैसागुआथ' माने जोंनि बर'नि एकदमबारे फोरबोफोरनि मादाव एकदमबारे मा होनो देरसिन फोरबो आरो बर'फोरनि बैसागु होनबाने एकदम जों बर'फ्रा बैसागु बैसागु फैबानो गासिबो बोराय बुरैयानो जा गथ' गथ' गथाय गासिबो आरो सेंग्रा सिख्लाफोरानो जा माने जोबोद दायो एकदम रंजानाय जोबोद गोसो गुदुङै जोङो बैसागुखौ बैसागु फोरबोखौ फालियो बैसागु फोरबोखौथ' ओरैनो जोङो सैथ्र' दाननि लास्ट बा जोबथि साननिफ्रायनो फालिनाय जायो मानोना बै सानखालि मोसौ बैसागु होननाय दंना मोनसे मोसौ मोसौ बैसागु फालिग्रोनाय जायो बेनि उनावसो मानसि बैसागु जायो नालाय बैसागुनि सेथि खालाम मानसि बैसागु बैसागु जायो आं बुंनोसै मोसौ बैसागुनि बागै फंनैसो ओरैनो जा एसे मिथिगौ आरो जा इसे नुदों बेखौ बुंनानै होनि नोंथांनि सिगां आव
बे मिथिनाय खन्द'खौ बुंना होबानो जाबाय। औ दे
बैसागु होनना बुङोब्लाथ' जोङो मोसौ बैसागुखौ
आ
जोब
औ नोंथां ओ एसे नेटवर्क इसु जाबाय नामा नोंथां ओ खोनाफैयासै। हेल' हेल' ओ नोंथाङा आंनि ओ रायलायनायखौ खोनादों ना? हेल' नोंथां हेल' नेटइसु जालायबाय हेल' नोंथांआ खोनादोना? हेलौ आ